हेल' नोंथां। मा खालामदों?
औ नै बिदिनो बारि बागानाव एसे नायलाबायदोंमोन मा फिफांफोरा उम मारै देरदों मारै माने एम्फौ जादों नामा बे खौनो एसे नायथिंला बायदोंमोन आं बागानाव। नोंथाङालाय?
आंबो नै ज'ना दं।
औ।
नोंथां अब्ला नोंनि बारियाव मा मा दंफांफोर
औ आंनि बारियाव आंनि बारियावथ' दङ' होनोब्ला बांसिनानो गय बिफां दं गाम्बारि दं साल बिफां दं आरो बिदिनो मिस्थां फिफा दं। थिथा साफा फिफां दं गोबां माने बिदिनो सिगुन फिफांफोरबो दङ' आरो ना आंनि बारियाव। बेफोरखौनो माने जोथोन लानांगौ जायो। जाहाथे फिउचार इयुनाव माने मोजां सोलिलांनो थाखाय आं माने बिफांफोरखौ एसे जोथोन लायो आरो होनबा नों
जोंनावबो दङ' बि दिनो जोंनावबो गय दं, गाम्बारि दं, खान्थाल दं, थाइजौ दं, मिस्थांफोर दं, साफात दं जानाव, औवाबो दं
औ।
अब्ला नोंथां आं नोंनाव मोनसे बाथ्रा सोंनि। नोंथाङा गयखो बोरै जो थोन लायो?
औ गय जोथोन लानो होनोब्ला माने गयखौ गोरलैनिफ्रायनो थाल लानांगौ जायो आरो जेनेबा गोरलैयाव गय फिथाइखौ जों जावैग्रोनांगौ जायो गय फिफां गायनो थाखाय। बिदिनो गयखौ जावैनानै जेब्ला गया खिलिनानै देरो आरो बेखौ गायस्लायनांगौ जायो आरो जेब्ला गया फिथाइनि फ्राय गाजा ओंखारनानै खिलिनानै फिफां महर लायो अब्ला बेखौ जों बिदिनो सय फुट सात फुट गोजान गोजान माने हाखौ जावनानै बेफोरखौ गयखौ गायनांगौ जायो आरो गयनि सोरगि दिं माने हाग्राफोर थाबाय थायो ना। बे हाग्राफोरखौ बिदिनो सम सम दानस्रांनांगौ जायो एबा हाग्राफोर थैनायनि मुलिफोर सारनानै जों गय फिफांखौ माने साखोन सि जोंनि स' एरिया जायगायाव गायबा साब साबसिन जायो आरो गयआ नोंथांमोना होमबा गयफोर गायगोन ना गाया न'फोरावलाय
जायो बिनिखायनो माने नोंनाव माने एसे माने रेहाय रेहाय माने लुगैनानै सोंहरदों आरो माने माबायदि जोथोन लायो गयखौ
नोंथांमोनथिं माइ गायदोंना गायाखै देग्लाय
जोंनिथिं गायदों गायदों माने दैज्लां जाहांआखै, बि जाथ'वाखैय माने जोंनाव गायनाय जाथ'वाखै आरो माने,
औ मा-मा माइ गाय ओं मा मा माइ गायो नोंथांमोनथिंलाय?
जोंथिंजाय ओरैजाय बिलो एसे माने हाखर साइद दंङ, बिलो साइद माने बेयाव जोंङो बावा माइ फैयो, आरो ओरैजाय बिथिंजाय एसे समान हा आरोना बेयाव, बिदिनो आसु माइ, माइसालि माइ, बेफोरखौ गायो आरोना,
औ
रन्जित बेफोरबायदिखौ
औ
ओं
नोंथांमोनथिं होनबा गोबांङै जोबोरैनो माने बिराद माइ गाय गायसो
गायो गायनाया, नाथाय माने जायगा लायै जायगा बारा मोजां जाया आरो ना मानो होनोबा बेयाव दैया बाला फबजोब्बाय,
औ
जायगाया माने बालाफबनानै माइ गायबाबो बारा मोजां जाला आरो ना,
औ
ओ नोंसोरनिथिं नोंथांमोनथिलाय गायबायना गायाखै?
औ जोंथिंबो दैज्लां बोथोर जाहांबाय ना, जोंथिंबो गाय-गायगासिनो बे माइखौ बिदिनो, जोंथिंजाय गोबां बायदि रोखोमनि माइ गायो आरो जेरै, जोसा, माइब्रा, रन्जित, द'यबांला, बिदिनो कप'ना गोबां बायदि रोखोमनि माइ गायो, आरो
औ
बिथांमोननिथिं सापातफोर गायोना गाया?
औ गायो जों आंनावनो सापातनि बारि दं माने जोंहानाव,
औ नोंथांमोनसिम होनबा सापातखौ मारै गायो?
सापादखौ, ओम गिबियाव जायगाखौ समान खालामना लाग्रो साफत गायनो थाखाय, समान जाखांबाथाय बेयाव, नाला जावनाय जायो, जाहाथे माने बेयाव दै जमा थाया आरो ओमफाय बिनि उनाव, जखा-जखा लानानै सापातखौ गायनाय जायो, दिसटेन्सआव मोनसे जखा जखायाव बिनि उनाव सापातखौ, देरबाथाय मोजांङै आबदाल खालाम आबदाल खालामनांगौ जायो आरोना आबदाल खालामनांगौ जायो,
औ
सापाद बारिनि गेजेर गेजेर दंफां लाइफां गायनांगौ जायो, मानो होनबा साफाता सान्दुंजों खामैनि थाखाय आरो ना,
औव
ओमफ्राय बि सापतआव हाग्राबारि जायोबा, एसे एनै हाग्रा रज'योबा सापातखौ साफा खालामनांगौ जायो, आरो हाग्रा बारिखो
जे सापाताव दिडस्टाब माने माबा मोनसे एम्फौफोर जानो हाया सापादखौ एम्फौफोर थायैनि थाखाय सापादखौ साफा खालामनांगौ जायो, आरो ओमफ्राय बिदिनो सम लायै सम सापातखौ माने सापातनि बिलाइया राबाथाय साफातखौ साफा खालामनांगौ जायो आरो दालायखौ हास'ना हानांगौ बिलाइफोरखौ बोराय बोराय बिलाइखौ खाना गारनांगौ जायो जेब्ला साफातआ गोरलै खिलियो बेसो माने बाहायजायो आरोना बोराय बिलाइया बाहायजाया सान साफतनि थाखाय बायदि
ओम
ओमफ्राय साबाद बारियाव गोबां केमिकेल बाहायनांगौ जायो आरो ना। मुलिफोर जाहाथे साफाता मोजाङै देरनो हायो नोंथांमोनथिंलाय सापातनि बागान दंना गैया?
औ जोंथिंबो माने साफात गायो आरो जोंथिंबो बिदिनो गोबां जे जे जायगायावहाय दैनि आंखाल माइ गायजाया बे जायगायाव माने सुबुंफोरा साफात गायनो हमदोंसै आरो। मानो होनोब्ला सापादावहाय माइनिख्रुइ बांसिन मोनोना मुलाम्फाया बेखौ बेखायनो नि माने आजिखालि साफात जेरैथिंबो साफात गायजोबनाय जादों आरो जा जायगायाव माइ गायजाया। आरो खायसे खायसेयाथ' माने जानो आन्थाल' माइ गायनानै जेसेबां हा दं बेखौनो साफ आफाद गायजोबना लादोंसै आरो
अब्ला नोंथां माबाफोर सोंनांगौ दंबावोमोन नामा?
ओम नोंथाङा होमबा आंनो मा माइखौ मारै गायो बिनि बागै खिथानो हागोन नामा?
हागोन मानो हाया जानो।
औ दे खिथानो हागोन होमबा नोङा
अब्ला खोनासंदो गिबियाव माइखौ गायनो थाखाय जाम्फैनिफ्राय दै सोनांगौ जायो दुब्लियाव
औ
बिनि उनाव जेब्ला दै हाबो दैया दुब्लियाव बुङो आबुं जायो अब्ला दुब्लिखौ एवनानै लानांगौ जायो टेक्टरजों टेक्टरजोंबा मोसौजों आर ना। सिगांनि समावथ' मोसौजोंनो एवजोबोमोन दानि समाव नाथाय टेक्टरजों एवनाय जायो आर ना।
औ
बेनि उनाव हाय टेक इदिनो एवखांनानै ओ दुब्लिखौ मोनहोनांगौ जायो। दुब्लिया मोनखांनायनि उनाव ओ खोथियाखौ रोगानानै रानना होनांगौ दुब्लियाव बिनि उनाव जेब्ला रानखाङो अब्ला गायनो हासिगोन आरो।
औ।
औ
मोजाङानो होनबा नोंथां
औ मोजां
दा नोंथाङालाय माबाफोर औ बुं औ सा औ दे नों नोंथाङा बुंगोन दे
औ माने नोंथांमोनथिं माइ गायनाया बिदि पावार टेरार फोरजों गायोना मानसियानो गायो
जोंनिथिंथ' माइ गायनाया गिबियावनो मानसियानो गायो होनजायो बिदिनो जे ब्ला हाया हालेवनानै दैफोरा मिलायजोबनानै जेब्ला हा मोनो अब्ला मोसौजोंनो हालौवो आरो बिदिनो मोसौजों हालौवनानै बिदिनो गोबां आइजोफोर दं आरो हौवाफोरबो दं बिदिनो हाजिरा लिंनानैहाय माइ गायो आरो जोंथिंजाय बिदिनो
ह
फंनैसो बाथ्रा सोंबाव नो आं नोंथां नोंनाव।
औ दे सों
नोंथांमोना न'आव मा मा बिबार गायो?
औ जोंहाथ' न'आवहाय बायदि रोखोमनि बिबार गायो जेरै नारजि बिबार सान बिबार आरो गलाब बिबार आरो बिदिनो दंबावो जबा बिबार गन्दरास माने बिबार गायनांगौसो गिदिं न'आव मानो होनोब्ला बिबारा न'खर समायना लाखियो आरो सोरगिदिं गाज्रि मोना खालामनायनिफ्राय जों बासायनो हायो आरो बिबारनि मोदोमफ्रु मोदोमनाय जों बै गाज्रि मोनामनायफोरा गोजानाव जायखारलाङो आरो बेखायनो माने न'आव जेसेबां बिबार गायनो हायो हायो एसेबांनो मोजां जायो आरो न'आव बिबार गायोब्लाथाय नायनोबो समायना जायो आरो न'खरखौबो साफा नुयो। आरो बिबारा जोंनि गोबां खामानियावनो मदद खालामो जों गुबुन गुबुन हाबाफोर जेरै बायदिसिना फुजा होनाय मानाय बायदियाव बिबार नांगौ जायो आरो बिबारा खायसे बिबारा मुलि महर बेफोर खामानियाव फैयो आरो बेखायनो जों जोंनि सोरगिदिं बिबार गायनाया गोनांथार। आरो बिबार लायै बिबार गुबुन गुबुन माने खामानियाव फैयो। जेरै जबा बिबार होन जबा बिबारखौ गोबां मानसिफ्रानो दिनै जेरै जोंनि हादरारि फिरफिला बिर होनाय बायदियावबो जेनेबा जबा बिबारफोरखौ जों बा बावनाय हिसाबै होयो आरो बिदिनो माने बिबारनि खामानि दा गोबां दं आरो बिबारजों आरो बिदिनो गोबां मोदोमफ्रु मोदोमनाय सेनबो बानायनो हमदोंसै मोदोमफोराव फुननो थाखाय आरो बायदिसिना बिदिनि थाखायनो जों बिबार गायनांगौ जायो।
औ
औ नोंथांमोनथिंलाय नोंथांमोननावलाय मा मा बिबार दं?
दङ बिबारफोरालाय गोबां दं जेरै नों नोंथाङा जेरै बुंदों सान बिबार जबा बिबार बेफोरो बेफोरबो दं नारजि बिबार दं आरो दाउस्रि दावस्रि दाउस्रि आथिंना दाउस्रि गोबा होनो बे बिबारा बेबो दं आरो गन्न्द' बिबार दं
औ
बिदिनो गोबां बिबार दं
औ
अब्ला अब्ला नोंथां दे
औ दे
दन्थ'नोसै